हेलौ औ खोनादों? ओं औ अ जों होमबा ओ दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव रायज औ
औ औ जागोन दे दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव लायरायनोसै औ जागोन दे औ।
आ ओरैनो माने ओ नोंसोरनि न'खरावहाय माबायदि ओ माने सिगांनिफ्राय सोलिबोनाय ओ जानाय लोंनायखौ बाहायबाय थायो दासिमबो।
अ ओरैनो दोरोङारि ओ जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे जानाय लोंनाय जाय जानाय लोंनायावहाय संनाय खावनायावहाय
माखासे आहा आदब खायदा बायदि माने बाहायनानै ओ बेखौ बानायनाय जायो। जेरै खारै बानायनाय खारैनिया गोबां रोखोमनि बानायनाय जायो। बे खारैजोंहाय माखासे ओ दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ संनाय जायो ओमफ्राय गोथावबो जायो। ओ स्पेसियेलि जोंनि बर' ओ हारिनि जेनेबा दोरोङारि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला अनलाजों दाउ सबायजों दाउ बेबायदिनो नाफाम हुम बेबायदिनो दङ आरो बेफोइद बेखिनिखौनो जोंनि न'खराव संनानै जानाय जायो आरो नोंसिनियावलाय?
औ अ ओ जोंनियाबो बिदिनो ओ माने सिगांनिफायथ' बेफोर ओंख्रिखौनो बाहायखायो नालाय आरो सिगांनिफोरा बांसिनानो ओ खारै ओंख्रिखौसो जाखायोमोन ना बिदिनो ओ जोंनि न'खरावबो दायो अ औ अ अनला जायो बिदिनो अनलाजों गोबां उम माने मैगंफोर माने जानो हायो आरो अनलाजों बिदिनो दाउ मालाबा अनलाजों ब्रयलारबो जायो बिदिनो ओ अनला फाख्रिबो जायोना! बे ओ मैदुफुल बिलाइनि बिलाइखौहाय देग्लिनानै माने बेजोंनो अन गुन्दैजों देफानानै बिदिनो अनला फाख्रिबो जानो हायो, ओ ओमफ्राय आरो बासिखा सिवालि बिबार इफोरखोबो होनानै जायो आरो जोंनि न'खरावहाय। बिदिनो आरो ओ सबायजों सामु ओ आरो बिदिनो औ सबायजो सबायजों जायाबाबो साम'खौहाय बिदिनो ख'ला दालि ओ जोगोनार इफोरजोंबो माने खारै संनानै जायो आरो आरो नाफामबो जायो आरो हा माने थेवब्लाबो जोंहा न'आव बानायाबाबो माने। ओ बायनानै लाबोनाबाबो नाफामखौ जायो आरो दाबो। बिदिनो गोबां हाग्रा बंग्रानिफ्राय खनसायनाय खारै ओंख्रिफोर जायो। बिदिनो बिफोरखो दाबो बाहायो आरो जोंनि न'खराव।
नोंसिनियावला,
औ
थिगानो नोंनि ओ आंगो ओंख्रि होनना बुंङोब्ला मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो नोंङो?
ओ आंनिया सबाइ ओंख्रियानो आं सबाइ ओंख्रिखोनो मोजां मोनो आरो अनला ओंख्रि निसाय सबाइ ओंख्रिखोनो जानो मोजां मोनो, बिखोनो जोंहा बांसिन न'आव संखायो आरो औ अ
सबायजों माजों ना सबाय गोजा?
औ ओरैनो सबबायजों जेखि जाया ओ अमा गोरानबाबो बिदिनो सबाइजों दाउबाबो सबाइजों ओ बिदिनो ना गोरान बिदिनो जायो आरो जेखि जाया सबाइ ओंख्रिखोनो मोजां मोनो,
औ,
ओ नोंनि नोंनि न'खरावबो बिफोर ओंख्रिखो जायो ना जाया? माने सबायखो।
सबायखौ जायो जानाया। बे गोदोनिफ्रायनो सबाय आबाद मावोमोन नालाय बर' फोरा। दा बेफोरखौ जानाय जायो आरो खारैजों। ओमफ्राय जोंनि न'खरावबो बेफोरखौ जानाय। आद अ माबाया दंङ जानाय। हुदाया गेजेर गेजेर जायो आरो आजिखालि,
उम
सबायखौ गायला थेवब्लाबो
ओ
हाथायफ्राव बा बाजारफ्राव बायनानै लाबोनानै मालाबा मालाबा जायो आरो संनानै। बिदिनो गोबां दोरोआरि ओंख्रिफोरखौ जाबावो जोंना नारजि अमा। बेफोरबायदिनो मैथा ना।
ओम
ओमफ्राय आं दानि बुंखांलांनाय बेफोरबायदिखौ जानाय जायो। आरो
ओ नंगौ बिदिनो ओ बैफोर ओ मैथाफोरखौहाय ओ नोंसोरनि न'आवनो गायोना ना ओरैनो बायनानै लाबोयो?
मैथाफोरखौ गायो जोंहा बुंनो थांङोब्ला जोंहा न'खराव।
ओम बायनानै बांद्राय जाबांनाय मैगं जाया मैगंफोरखौ बायना जाबांनाय जाया न'आवनो, गायनाय जाखायो आरो फाननो फालांगि खालामनो थाखाय एसे एनै फाननो थाखाय गायनाय जायो आरो मैथा भिन्दि। बेबायदिनो थाइबें ओमफ्राय खुन्दुलि सबायबिमा बेफोर ओमफ्राय। बल जिंखा बेफोरखौ गायनाय जाखायो जोंना नआव ओमफ्राय बि ओंखायनो बांद्राय बायनांगौ जानां गोनांथि जानानै फैया आरो बेफोरखौ।
बैफोर मैगंखौहाय नआव ओ नआवल जानो गायोना ना ओरैनो फाननानैबो फाननोबो थाखाय?
औल
बैफोर ओ बे गोथां मैगंफोर जेरै दिंखिया सबायबिमा भिन्दि बेफोरखौ नोंसोरनि नखराहाय न‌आवल जानो गायोना ना फान्नोबो?
फाननोबो गायनाय जायो फाननाय बेजों लोगोसे जानायबो आरो नआव बेनो आरो
बे ओ खारैखौहाय औ नोंसोरा बायोना ना न नआवनो बानाय नालाय
खारैखौ जोङा नआवनो बानायनानै लायो ओरैनो जोंहा बानायबाय थानाय ओ माबाया जाहैबाय ओ थालिर थालिर मादा थालिर मादाखौ दाननानै सादुंआव फोराननानै बेखौ बानायनाय जायो आरो अ ओमफ्राय ओरैनोथ सिगांफोर सबायफोर गायबा सबायाइनि रोदाफोरखौ सबायाइखौ मारा होखांनायनि उनावहाय सबाइखौ फोरानो ना सबाइनि गुन्द्राखौ सावनानै खारै बाननाय जायोमोन दा खिन्थु सबायाइ गायैखाय बेखौ खालामनाय जाबांला आरो सबायाइ खारैनि माबा खारै मोननो थांला आरो दा जोंनियाव
औ नंगौ जोंहाबो बिदिनो बे खारैफोरखौहाय बायनाय जाया आरो नआवनो बानायो ओ थेवब्लाबो जोंहा माने बेफोरनि माने औ बे थालिरा थिया थालिरा बेजों बिदिनो बांसिन बानायो आरो जोंहा।
औ बे थालिर आथिया खौ जोङो गासिनावबो मोन मोनो नालाय इजिलि गोरलैयैनो मोननो हायो नालाय जों बेखौ बानायनाय जायो आरो
बे थालिर बुगानिसै माने थालिर आथियानि ओ बे मादाखौहाय होयोबा बांसिन माने गोबाब जायो होनो आरो।
औ मादाखौ होयो जोंङा मादाखौ थालेरखौ दानफायसिगोन मादाखौ एसे जावल जावलसिगोन ओमफ्राय मादा
औ नंगौ
दांख्लाब दांख्लाब दांखलिब खालामनानै फोराननाय जायो आरो फोराननानै उनावहाय सावो उनावहाय
औ नंगौ बिदिनो ओं बायनायफोरा आरो खारैफोरा गोबाब जाया नालाय बेखायनो माने नआवनो बानायो आरो
उम ओमफ्राय आरो जोंनाव नारेंखल लंहर दांगमोन नालाय मालाबा मालबाबा मालाबा जोंहानि सासे नखरनि मानसिया माबाखौ नारेंखलनिबो खारै दिहुननाय जायोमोन आरो बे नारेंखल फिथाइनि ओ नारेंखल फिथाइखौ दानोबा दालाय बिनि बिगुर मोनोना बिनि बिगुरा राननानै थायोब्ला बुंंनो थाङोब्ला फोरानखायो आरो फोरानोब्ला बेखौहाय उनाव सावनानै खारै बानायनाय जायो आरो बेनिफ्रायबो बानायनाय जायो जोंहा मालाबा माब्लाबा गोबावजों ओमफ्राय खिन्थु दा बानाय बांथारला दै आं सिगां समनि नुनायफोरखौ बुंदों आरो ना दायो औ।
बे गोबाब जायोना बे थालिरनि बायदि जायोना जाया बे नालेंखलनिया?
जानो गोबाबा फारागा बेसेबां बेसेबांथाय बेखौथ' मोजाङै मिथिला खिन्थु मोजाङैनो जायोमोन खोमादां खिन्थु बांद्राय बांनाय जा बांला आरो। नोंसिना नखरावलाय मा मा बानायो?
ओं जोंनि नखरावथ बिदि माने जोंहानियाव थालिरलसो बानायो जोंनि नखराव माने जोंनि गामियावनो माने थालिरनिलसो बांसिन बानायनाय नुयो बिदिनो बेफोर नालेंखल नि बेफोर बायदि माने बेलेग बेलेग इदि बानायनाय जाया आरो बांसिन बे थालिर थालिरानो जोंनिया थालिर ओ आथिया थालिरनिखौनो बांसिन बानायो।
उम। आरो मुदुमफुल दंफांनिबो बानायनाय नुयोमोन।
अ।
मुदुमफुल दंफांनिबो मालाबा मालाबा नुयोमोन आं सिगां।
अ।
ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ ओमफ्राय जोंहा मिथि थला आरोना जों गोथावै।
अ
माखासे बेलेग बेलेग जिनिसनिफ्रायबो बानायबावोमोन ओमफ्राय दा बुंजोबनो हाला जाबाय।
नोंसोरनि गामियावनो बानायखायो नामा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुननिफ्रायबो।
औ गाव गावबागाव नफ्राव बानायनाय जायो आरो बेफोरखौ सोरबा नुनाय जादोंमोन आरो आं एसे उन्दै समावहाय नोंसिनिथिं बेफोरबायदि या गैला होमबा ना माबाया थालिरनिल आर ना?
अ जोंनि आङो नुनायावहाय जोंनिथिं बेहाय बे थालिर राथियनोल बानाय गुबुन थालिरनिबो होयो होनाया थेवबो गुबुन थालिरनि जाय बे थालिर आथियानिया माने गोबाबसिन जायो होननानै माने बेखोनो बांसिन बानायो आरो। ओ नोंसोरनिथिंजायहाय बे औ सामु ख-खननानै लाबोयो ना ओ माने फोथारफोराव खनो ना दैमाफोरावहाय खनो?
सामुखौथ सामुखौ जोंनि थिं बिलो दङ एसे गोजानाव। सोरबा सोरबा माब्लाबा माब्लाबा बिलोआव थांनानै लायनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे सोरबा सोरबा बै गार न गा मिनि सेर सेर माने दैसा दङ दैसा बोहैबाय थाग्रा बे बोहैनायावहाय ना गुरनो थांबा लाबोफानाय जायो ओमफ्राय दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोरावहाय दै जायोब्ला बे दलहा दलहा हा थायोना बेवहाय दैया बुंना थायो ओमफ्रा अब्ला बेवहाय नाफोरा दावखोयो ओमफ्राय बिदिनो साम'फ्राबो थायो नालाय बेफोरखौ बे दलहा फोरनिफ्राय मोननाय जायो आरो दलहा हानिफ्राय।
बिदिनो ओ नोंसाबो माने औ खननो थाङो खननो थाङोना ना बायनानै लाबोयो ना नोंसोरनि नखरनियाबो? हारसिं खननो थाङो।
दाथ बांद्राय इसिबां जोंहा नाहा मैयहा थांनाय जाबांला गोदोसो एसे थांनाय जायोमोन जोंना ओमफ्राय दा थांनाय जाबांला। ओरैनो जा मोनो बेखौ बेखिनिखौनो मोनो आरो जायो आरो ओ ओमफ्राय माल्बाबा माल्बाबा बाय सो जायो बांसिन बांद्रायबो जाबाय
उम औ। ओ जोंहाबो माने बायनानै जोंहा बांसिन बांसिन बायनानै जाखाया मानोना ओ सोरबा सोरबा जोंहा गाज्रि जायगानिफ्राय खननानै लाबोयो बायनो बायग्रा माने बे बेफारिफोरा बेखायनो माने खना आरो ओ बिदिनो बायनानै लाबोआ ओरैनो न'आवनो माने जोंनि खाथि बेहाय आरो एसे गोथौ गोथौ जायगा नालाय बेफोराव माने बे सामुखौहाय मोनो। ओबिथो बिफोरावनो माने खननानै जायो आरो जोंहाबो बांद्राय जाया बिदिनो ओ बा बोथिसे बोथिनैफोरल'सो जायो आरो।
उम।
ओ ओरैनो ओ नोंसोरनि न'खरावहाय ओ ना फोरखायो
नाफोरखौ ना नाफोरखौथ' ओरैनो जायो गोबां ओंख्रिफोरजों बांसिन मैथाफोरजों जानाय जायो आरो। मैथा ओंख्रिजों मालाबा आलुजों मालाबा ना बिदै इफोरबायदि जायो। ओमफ्राय गोदो जोंहा जोंनि न'खरनिफ्राय नाहा मैहा थांनाय जायोमोन। नाहा मैहा थांनाय जाबाथाय फोरानना दोनगुलायनाय जायोमोन आरो। ओमफ्राय बेखौ मैथाजोंनो जानाय जायोमोन बांसिनानो। औ ओमफ्राय नाफामबो बानायनाय जायोमोन आरो। बांसिन ओ बांसिन नै जोंहा माबाखौ मैथाजों जानाय जायो आरो। मैथाजों नाजों नाखौ औ बिदिनो ओरैनो माब्लाबा सालानि नाफोरखौहाय ओरैनो माबाफोरजों फाजाफोर खालामो बा ओरैनो आलु सालु औ जागोन दे औ उम।